हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ
औ अब्ला नोंथांनिसिम गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावरज्रोननाय थाबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलि
औ ओ अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों जे जोंनि जे बोथोराव मावनाय आबादखौ बेनि सोमोन्दै आं एसे सावरायनो नोंथांखौ कल खालामदोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां अ
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ औ अब्ला जि जोंथ' बयबो मिथिखायो नङा होमब मानो होनबा जोंनि जि गामियारि ओनसोलाव जोंहा जि गोबां सुबुङानो जोंहा आबाद मावनानैसो ओ जोंनि जि जिउ खुंनाय राहा बेखौ खुंबोगासिनो आरोना आं
औ औ
बिब्दिनो जोंहा आबाद मावो होनबब्ला जोंहा गोबां आबाद दङ जेरै जोंहा मैगं आबाद माइ आबाद आरो जेरै जोंहा गय नारेंखल बायदि गोबां आबाद दङ आरो नोंथां औ
अब्ला आङो जोंनि जि दैज्लां बोथोराव मावहनाय जि माइ आबाद बेनि बागै आं एसे फोरमायग्रोना होनोसै आरो नोंथां
औ फोरमाय जागोन दे
औ जोंहाथ' बयबो मिथिखागौ नङा होनब्ला नोंथां जे जोंहा माइ आबादखौ गायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंनो माइस्लि जेबा माइनि जोलै नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बेखौ जोङो जि जोंनि जि गला दखान एबा जे जोंहा बोसोरसे आवगायावसो जोंहा जि गायनाय माइनिफ्राय जोंहा जे लाखिनाय बेखौ जोंहा फोनाय फोननाय जायो नोंथां औ बेखौ जोङो माब्रै फैयो होनबा जोंहा बेजि माइनि जोलैबा माइ जोलैखौ जोङो ओ जोंहा फाथोनि थयलायाव जोङो सोनानै जोङो हरनै एबा हरथामनि थाखाय जोङो सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां औ बिनि उनाव जों बेखौ बोखांनानै जों साखाथि एबा बेनि जोंङो बेखौ लामस्रोनानै होनाय जायो आरो नोंथां औ बेनि उनाव जों बेवहाय थास' बिलाइ जों नंङाब्ला जोंहा जि थालिर बिलाइ बायदिजों जोंङो मोजांङै खोबना दोननाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंङो बे माइज्लिखौ एबा खैथिया जायखौ जोंङों मा खोथियाबो बुंङो बेखौ जोंहा फोनो थाखाय जोंहा गिबियावनो हाखौ जोंहा हालेवग्रोनांगौ जायो नोंथां मिथिगौना औ बेबायदिनो जोंहा बेखौ मोजांङै हालेवनानै जोंङो हाखौ जे हायाव थानाय जे जोंहा फिसा फिसा लाइफां बायदिखौ जोंङो फोथैग्रोना लायो आरो नोंथां
औ
बेनि उनाव जोंङो बे हाखौ जोंङो ओ आलि होनानै जोंङो बेयाव दैखौ जोङो मोजाङै भति लाखिनाय जायो आरो नोंथां
उम
औ बेनि उनाव जोंङों बेखौ जि दिना जोंङो फोगोन एबा सारगोन बे सानखालि जोंङो आरोबाव फिन खेबसे बेखौ हालेवफिननानै दान्दिसे सम थानानै जों बेखौ फोनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बेनि उनाव जोंहा बे खोथियाखौ जोंनो जि जोंनो गायनो सम नांगौ नालाय नंङा होमबा नोंथां औ जोंनो गायनो थाखाय जोंनो खोथियाखौ जोंनो गासै अबेबा नैजिबा सान अबेबा नैजि सान बायदि नांगौ जायो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा आरो जोंहा बे खोथियाखौ गायनो थाखाय जोंहा दुब्लिनि हाखौबो जोंङो बेबायदिनो दहैसो बुंलांबायदिनो जोंङो हालेवग्रोना लानांगौ जायो आरो नोंथां
औ
औ अब्ला जोंनि जि माइनि अनगायै जोंहा जेरै गुबुन आबाद दंबावो जेरै मैगं आबाद नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
औ जोंहा बे मैगं आबादखौबो
औ।
बेबायदिनो जोंहा गायनो थाखाय जोंहा गिबियाव बेयावबो जोंहा हाल एवग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ बेनिफ्राय जोंङों जि मैगंखौ गायगोन बिनि जि बेगर बेखौ जोंङो लायनाय जायो आरो नोंथां गलायाव औ बेनिफ्राय जोंङो मैगं लानानै मैगं जोंहा गुबुन गुबुन आयदायै जोंङो बेखौ गायनाय जायो जेरै जोंहा जुग जोगोनारनि आयदायाव जोंहा जोगोनार खौ गायनो थाखाय जोंहा फिसा फिसा दखर दखर जोंहा थिख्रांनाय जायो आरो नोंथां औ बेयाव जोंहा गरसे नंङाबा गरनै नङाबा गरथामै जोंहा बे जोगोनार ओ बेगरखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां।
उम उम।
औ आरो बिब्दिनो जोंहा जे भेन्दि भेन्दिखौ जोंहा बोरै गायो होमब्ला जोंहा भिन्दिखौ जोंहा ओ ओ लारि लारि यै जोंहा हाखौ खोखांना लानाय जायो आरोना नोंथां औ बेयाव जोङो। भिन्दिखौ लारि हिसाबै जोङो भिन्दि बेगरखौ जोंहा ओ होनाय जायो नोंथां
औ
औ अ अब्ला नोंथाङाबो बेफोरबायदि मैगंफोरनि सोमोन्दै एबा बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां उम मैगंफोरा मैगंफोर होनबाथ' जोंना जोंहाय जेनेबा गोबां रोखोमनि मैगं थायो माने मोनसे मोनैल'
औ औ
बोथोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर गायो आरोना आरो मोनसे औ जेन'बा जों जेरावहाय जोंनि हाया मैगंफोरा जागोन बायदि बेखौहाय नायनानै माने गायनायखौ नुयो आरोना थ' बेफोरनि गेजेरावहाय औ जेन'बा आबाद होननानै बुङोबा जोङो जेन'बा जानायनि बेलायावहाय जे सबाइ जोंजे नुयो बर'फोरनि ओंख्रि सबाइजों दाउजों बेखौ जायो जों साम'जों सबाइजों बेफोरनि जेन'बा बैजों बै जे बेदरफोरजों जानाय जोंनि बर'नि ओंख्रिफोर जेन'बा सबाइ बेखौबो जोङो आबाद मावो जेरैहाय सबायाइनि बेगरखौ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो बेखौहाय माने फोफैयो आरोना जेन'बा बै नोंथां। नोंथाङा जेरै बुंनाय बै जे माइखौहाय गायनो थाखाय जेरै हालेवो बेबायदिनो हाखौहाय हालेवनानैहाय बेयावहाय हा गोरान हा खालामनानैहाय बेयाव दै नाङा आरोना बेवहाय गोरान हा हायावहाय माने बेखौहाय बेगरखौहाय बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानैहाय फोफैयो आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मानेछ फाननानै बा जानो थाखाय आबादखौ मावो आरोना। माखासेखौ जों जाबाय आरो माखासेखौहाय फानहरबाय आरोना। बिदि बिनि गेजेरजों जों गावनि जोंनि नख'रखौहाय माने सुंथानो हायो आरोना जेन'बा रां थाखा फैसानि गेजे गेजेराव माने जोङो बेजोंहाय मा होनो एसेबाबो हेफाजाब मोनो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो मा ओ मा होनो बिदिनो फाथो आबाद मावो जेरै नोंथाङा बुंदों। अ फाथो आबादखौबो जोंना मे फोनानैहाय मावनाय जायो बेखौबो गोरान आबाद होननानै हमनो हायो जोङो आबाद
औ।
आरो बेनि अनगायैबो बेसरखौ जों बिथिं फोनायखौ नुनो मोनो जेरै बेसर फोनाय होननानै बुङोबा बेसरखौ जोंनिथिं बैजे मा होनो बेगरखौहाय बेगरखौहाय जोङो माबानानै लाबोयो आरोना बायनानै ओमफ्राय बेगर खौ लाबोनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय जेरैहाय बैखौहाय हालेवनानैहाय हाखौ दुफुर दुफुर खालामो आरोना। ओमफ्राय बेवहाय जोङो बेनि बेगरखौ खौहाय फोनानै होनाय जायो आरोना बेसरखौथ' जों ओरैनोबो माने बांद्राय रोजा जाजायोबा माने जों बेखौहाय फुनानैहाय फुख्ल'नानै ओ फाननायबो नुयो आरोना गोरलै समावहायनो मानो होनबा जों बेखौहाय बेसर खौ मैद्रु जायो नालाय बा जाजायो बेजोंबो जोङो रां खामायो आरोना औ बे खौहाय बेनि अनगायैबो जोङो माने उम्म बे बेसरखौथ' जोङो जायोबो। जानायनि अनगायैबो जोङो माने बे खौहाय बेसर बै बेगरखौहाय जोङो उनावहाय जेब्ला देरलाङो बिबार बारनानै जेब्ला फिथाइ थायो फिथाइनि बेगरखौ जोङो माने माबा बानायो आरोना ओ मा होनो बेखो थाव बानायो आरोना ओमफ्राय थावनि अनगायैबो जोङो मा बेस सरजों मा होनो बिदिनो ओंख्रि नाफोरजों जानायखौबो नुयो आरो ना। आरो गोबाङा बुङो माने बे बेसर बेगरजोंलायनो खर' लोबोबालायनो बे खर'नि मैलाफोराबो खारो आरो खर' सानाया खारो होननानै आं मिथियो आरोना। माने गोबाङा बुङो आरोना बिदि होननानै लोबनायखौबो नुनो मोनो। ओमफ्राय बेनि अनगायै जोङो औ औ माने बिनि अनगायैहाय जोंनावहाय ओ बिदिनो मैगं थाइगं जेरै फोरलाफोर ओ जिंखा फोर बेफोरनि आबाद मावनायखौ नुयो आरोना। औ माने जोगोनार बेफोर माने गुवार गुवारै बिदिनो गुवार गुवार हायावहाय जेन'बा बै जि जोगोनारफोरखौ नायोबा जोगोनारनि गाहायावहाय माने बे बेसर फोरनि साबाखौनो जा सेनजा बा सेनजा बै फाथो आबादनि जे फाथो आबादनिखौ जे फाथोखौहाय जिरनायनि उनावहाय जे थाबोयो फाथोसिना होनोना बेखौहाय माने सिङावहाय बनानैहाय बेवहाय बे जोगोनारफोरखौ मानला होयो आरोना नङाबाबो बे जोंनि माइ आब बादनिफ्राय
औ।
जों बे जिगाबखौहाय ओ बेहाय हा सिङाव बनानै जोङो बेवहाय मोजाङैनो जोगोनारखौहाय बेवहाय मानला होनानै बेनिफ्राय जोङो जोगोनार फिथाइखौ दिहुननानै लायो आरोना। आरो बेल' नङा रोखोमनि बिदिनो बिदिनो मैगं थाइगं दङ आरोना बेफोरनि गेजेराव थ' माइ आबाद होनबाथ' जोंना माइयाथ' गाहाइखा नोंथाङानो जेरै फोरमायलांबाय माइ आबादा जोंनि गाहाइ जायखौ जों जानानै जोङो थांनानै थानो हायो आरो जायखौ जायाबा जों थांनानै थानो हाया आरोना बेथ' जोंनि गाहाइ माने बे आबादखौ मावाब्ला जोंना माने राहायानो गैखाया आरोना। जायनि थाखाय जों गोथाङै थायो औ माने बै फोर गोरान आबादनि अनगायैबो माने जोंनि थाखाय नैबे माइ आबाद जे दा सोलिगासिनो दैज्लां बोथोराव गायनाय बे आबादा माने बांसिन ओ जोंनि थाखाय गोनांसिन आरोना नोंथां बेखौनो मोनथियो आरो। औ नोंथां आरो नोंथांमोननिथिं ओ माबा मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां मैगं थाइगंनि औ नायोबा।
औ ओ दा औ जोंनिजाय दा जे नोंथाङाबो मिथिगौ जानाय जे जोंहा मैगं थाइगंखौ जोंहा ओ बोथोर लानानैसो गायनाय जायो नङा ओमबा नोंथां। जेरै जोंहा मोननै रोखोमनि दोङ जेरै जोंहा मेसें बोथोरनि मैगं आरो दैज्लां बोथोरनि मैगं बायदि आरोना नोंथां। औ आरो आं बुं थांबा जों माइनि आबादनि अनगायैबो जोंहा एबा मैगं आबादनि अनगायैबो जोंहा गुबुन आबाद एबा बायदि दोंब आरोना जायखौ जोङो ओ गय गयनि आबाद जेन ओमबा जोंआ जि गय बागान जोंहा बे गय बागानजोंबो गोबां रां मोनो आरो नोंथां।
औ।
ओ अब्ला नोंथां जोंनाबो समआबो
औ गय बागाननिफ्रायबो बिदिनो खामायनो हायोथ' आरो। उम बेबो मोनसे आबादानो हमजायो।
औ नंगौथार। दै ओ अब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाफैबाय नङा ओमबा नोंथां। हेल' नोंथां?